आइ
औ गुड इभिनिं
बेलासिनि नोंथांखौ बरायहरबाय।
नैबे दा बोथोराथ फिथाइ सामथायाइनि बिराद मोजां ना?
औ फिथाइ सामथाइनि फिथाइ सामथाइ मोनगासिनो थाइजौ खानथाल जाम
ओं ओं नों बबे जामखौ होनदोंबा?
इ जाम गोसोमा मा जाम होनो बेखौ नोंथाङाबो जायो नामा?
औ जायो जायो जायो।
औ जोंबो जायो गोबां जाफेरबाय जामाबो मोननै जाद दं नामा जोंनि माबायाव लकेलाव फिसा गिदिर।
औ औ औ बांसिनखौनो गामि ओनसोलावहाय जाम फिसा फिसाखौसो नुनो थाङो।
जों गोदो उनदैयाव जामफोरखौ दंफांआव गाखोनानै बिदिनो जालाबायोमोन खुगायाव गोसोम गोसोम नांलाबाय जोबोमोन। गस्लायाव नाङोमोन
औ बे सालायाव गोसोम गोसोम जालायनायखौ बुंदोंना नोंथाङा?
औ बेखौनो बुंदों आं।
औ
बेयो जोंनि लकेल जाम नामा?
औ औ बुंनो थाङोबा उनदै समा बिराद मोजांबोमोन खानथाल फिथाइ जानायाव बिराद मोजांमोन थाइजौ फिथाइ जानायाव बिराद मोजांमोन।
औ
गेलेनाय खारनाय बेफोरावथ जोबोर मोजांमोन। बेफोरखौ जादोला खानथाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ मोननायाथ' मोनबाय जादोंना जायाखै
जागासिनो एसे एसे देग्लाय बांद्रायबो थाइजौ खानथाल ओ गोबां गैया देग्लाय बहुद खम थाइजौफोराबो बिबार बारदोंमोन खानथालफोराबो गोबां बिबार बारदोंमोन नाथाय मानि थाखाय बा थायासै गोबां खम फिथाइया थालांदों आरो बिफाङाव जिखिनि थानांगौमोन बेखिनिया थालाङासै मानि जाहोनावबा बेफोरो
माब्लाबा माब्लाबा बिबार बारफुनाय समाव फिथाइ थायफुनाय समावहायो बार गोसा बारनानै फैयो नालाय बैफोर बारजोंनो बबथिं जानानै बिबाराबो सिरियो आरो फिथाइयाबो सिरियो बिनि थाखायनो फिथाइ सामथाइया एसे खम जादों नामा जानो हागौ नङाब्ला दैनि थाखायबो जानांगौ
बेफोर जाहोननि थाखायबो जानो हागौ आरो गुबुन फारसेथिं गुबुन जाहोनफोरबो जानो हागौ जेरै हायाव नांगौबायदि खनि बेसाद गैला हासार गैला हाया रानस्राव जालांबाय जिब गैला बेफोरनि थाखायबो जानो हागौ
औ औ नंगौ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों फिथाइ सामथायाइ होननानै बुङोब्ला मा मा फिथाइखौ जाखो दासानदै
दासानदैथ' बांसिन खानथाल जादों थाइजौ बेनिफ्राय बिदिनो लिसु
औ
बेफोरखौ जोंनि ओ खाथि खालायाव गोबां मोननाय जायो नालाय बेफोरखौ बांसिन जानाय जादों आरो
औ औ आंबो बिबदिखौनो जादों थाइजौनिफ्राय खानथालनिफ्राय लानानै बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ जाजादों गासैबो मुंखौ मख'नांगौबाथ' गोबां सम लागोन आरो नोंथाङा मिथिगौना माखासे गुबुन जायगानिफ्राय मोनफैनाय बे ड्रागन फ्रुइट ना मा होनो ड्रागन फिथाइ बेखौ नोंथाङा मा मिथि मा मा मिथिगौ नोंथाङा
ड्रागन फिथाइखौथ' जाफेरबाय आङो बांद्राय जाफेराखै खन खननैफोर जाफेरबाय आथिखालाव ड्रागन फ्रुइटखौ जोंनि जायगायावनो मावनायबो जायो गोबां आबादाबो आबादारिफोरा बेखौ गायनानै दा जिउनि राहा लागासिनो बांसिन दा बा ओरै ओ बाक्सा क'क्राझारफोर बिथिंजाय बांसिन मावनाय नुनो मोनदो दा
औ ड्रागन फिथाइनि बिफाङा एसे आलादा रोखोमनि जायोना
औ जायो बेयाव ड्रागन फ्रुइटाव बिफाङाव बांद्राय दै नाङा नामा? एसे गोजौ हायावबो जायो। आरो बेयो जानो हागौ ओ केकटास फोलेरनि जानो हागौ बिफाङा
औ बेखायनो एसे सुबो दङ ना बेवहाय?
औ दङ सु गोबां सु नुनो मोनो। बेफोर बायदि ओ केकटास बिफांखौथ जों बालाहामायावसो नुनो मोनोमोन।
औ औ आंथ गोदो आंथ गोदो बिजाबावसो फरायबोनो मोनदोंमोन दा गमामायैनो जोंनि ओनसोलावनो नुनो थांबाय। माबालायनो ड्रागन फि थाइ
ड्रागन फिथाइ
हाथाइ बाजारफोरावबो बेफोरनि बेसेना गोबां जानांगौ।
गोबां ओ गोबाङानो ओ सेरसेयाव ओ सेजौ बाजिनिफ्राय नैजौसिम लायो।
बेथ बिराद मोजांनि ओ आबाद जागोन होनबा‌। जेरावहाय बेखौ गायनानै जोङो। नखर संसारखौहाय सोलिलांनो हागोन।
औ बेबायदिनो गोबां आबादारिफोरा बे आबादखौ मावनानै जिउ खुंगासिनो नखर सालायलांगासिनो बिदिनो नखरनि नांनाय मुवा बेसाद गोबां फोरखौ सुफुंगासिनो
औ औ होमबाथ थांनाय बा जुनावहाय गोबां बिफां लाइफां गायदों बैनि गेजेरावबो सोरबा सासेयाबोथ फिथाइ सामथायाइनि दंफां गायथारदों बे।
औ गायदों गायदों गोबां मानसियानो गायदों। ओ गोबां मानसिफोर गायनाय नुदों आङो जाम गायदों बेफोर बायदिनो थाइजौ खान्थाल गोबां गायदों। बेफोर बायदि ओ मुवा बेसाद ओ दंफांखौ गायनाया मोजां फारसेथिं आरो बेखौ रैखाथि होनायाबो ओ रैखाथि होनांगोन आरो मोजाङै।
औ औ बेखौ गायोब्ला जोंनिनो मोजां मानो होमब्ला हां लानायाव बा दो दानि आबहावाफोरा गोबां गुबुंले जानो हमबाय गारि मथर खारनायजों बायदिसिना उखुन्दै ओंखारनायजों बेफोरनि थाखाय दंफां लाइफां गाय गायनायाबो मोजां। आरो लोगोसेयैनो जाग्रा फिथाइनि बिफां गायनाया बांसिन मोजां होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बिफाङाबो बिफाङैनो थाबाय लोगोसेनो जों फिथाइखौ बो जानो हाबाय।
औ लोगोसे आबहावायाबो मोजाङै थाबाय।
औ औ नों
बिफां लाइफां गोबां खमनि थाखाय ओ माने बोथोरनि सोलाय सोल'आ बांद्राय जागासिनो। नांगौ टाइमाव माने ओ बोथोर गैयि टाइमावनो माब्लाबा गुदुङा बारा जायो गुसुआ बारा जायो बिदिनो सोलाय सोल' जाजोबदों आरो बेफोरबायदिनि ओ माने आबहावा गुबुंले जानायनि थाखाय बेनिखायनो जोङो गो गोबां बिफां लाइफां जेसे हायो गायनांगौ।
औ औ बिनिफ्राय आं खोनानायाव खान्थाल फिथाइाबो गुबुन गुबुननि रोखोम थायोनो थाइजौ फि थायाबो गुबुन गुबुननि गुबुन गुबुन रोखोमनि थायोनो नोंथाङा बेनि बागै मा बुंनो सानो?
बिदि गुबुन गुबुन थायो बेखौ ओ जोंनियाव बांद्राय नुनो मोना गुबुन गुबुन बेफोरबायदि फिथाइफोरा जोंनि बाहेरनिफ्राय फैयो दानि गोदान जुगाव माने गोदान आदबजों माने ओ बिफांखौ ओ सायनटि ओ गोनोखोआरि मुगाजो मुगाजों एसे माने मा होनो क्लन खालामनानै एसे डेभेलप खालामो आरो मोजां माबानि बेनिखाय गिदिर गिदिरसिन जायो मुलामफाया बांसिन दङ बेफोर बायदिखौ गायोबा
औ आं आरो मोनसे खोथा गोसोआव फैदोंलाय न'खर संसाराव फिथाइ सामथाइयाबो मदद होयो होननाया बेखौ आङो थाबैनो गोसोआव फैदों। जे गय फिथाइ बेबोथ' आथिखालनि जुगाव गोबां मानसिफोरानो गायदों बिनिफ्रायनो गोबां फैसा आरजिनो हादों रां खामायनो हादों नोंथाङा मिथिगौ ना बेखौ।
औ मिथिगौ दानि जुगाव गोबां मानसियानो दंफां लाइ फां गायो गायनानै आरो ओ फिथाइ ओ सामथाइ मोनो जों दंफां लाइफांनिफ्राय बे फिथाइ-सामथाइखौ फाननानैनो गोबां न' न'खरनि माने हेल्पबो जायो आरो
औ औ।
फिथाइ सामथाइ थाइजौ फाननानै खानथाल एसे फाननानै गय फाननानै न'खरनि आंखालफोरखौ सुफुंनो हायो बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां गायनानै लायोबा माने खैफोदाव हेफाजाब होयो आरो।
उ गुबुन गुबुन जायगायावथ' गय फिथाइखौ गय बिफांखौ गोबां नुयो मानो होनब्ला दानि जुगाव गयखौसो बांसिन गायनायखौ जों नुनो मोनो। हाजो बायदि लारि लारि नुहुरलायो आरो
औ।
बेखायनो
जोंनिथिंबो बेबायदिनो दा गोबां सुबुङानो गय गायनाय नुनो मोनसै जोङो। गोबां सुबुङानो गय गयजोंनो जिउ खुंनानै दङ। गय फाननानै बेबो मोनसे
उम दखान गलाफोरावबोथ गययानो बांसिन सोलियो मानो होनोब्ला ओंखाम जाखांनायनि उनाव जोङो गयखौ जायो। बिनिखायनो गय गायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां थार आरो जिउ खुंनाय राहायाव मानो होनबा जिउ खुंनाय राहायाव गय फिथाइया इयुनाव जोंखौ हेफाजाब होयो।
गया सानफ्रोमबोनि नांगौ बयनोबो नांगौ ओंखाम जाखांनायनि उनाव नांगौ ओंखाम जानायनि उनाव बयबो जायो माने सबबो जायो गयजों गोबां माबा माबिबो बानायनाय जायो गुुतका आरिफोर।
औ नोंथां दिनैनि रायज्लायनाया बेखिनियावनो दोनथलायनोसै नामा? गोजोन्थों गोजोन्थों।